खोनादों ना नोंथां? औ दिनै जों मानि सायाव सावरायलायगोन?
औ जों दा जोंनि गेजेराव थानाय गोबां जानाय लोंनायफोर दङ' नङा होमबा
औ दङ' दङ'
दे जोङो एसे सावरायनो नोंथाङा जोंनियाव थानाय
खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथाङा? ओ मा बुंनो नायदो मा सोंदोंमोन?
जोंनि गेजेराव थानाय गोबां जानाय दङ होनना बेफोर जानाय
औ औ दङ।
सोमोन्दै एसे
औ जोंनि जोंनि गेजेराव गोबां जानाय लोंनाय दङ नंगौ जों मानसि माहारि नालाय जोङो जाय खि जाया ओ जोङो जामुंखौ जानानैनो थांना थानो गोनां जायो। जाय जामुंखौ जोंनि देहाया माने आजावनानै लानो हायो एबा जोंनि देहाया सोलिलांनो हायो बैफोरखौ जोङो थांनानै थानो थाखाय जानो गोनां जायो। लोगोसेनो बेफोरो गोबां बायदिसि बायसिना जामु दङ जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय एबा जामुंबो बुंजागोन जोङो बेखौ जेरैबायदिहाय ओ जोंना गुबै गुबै आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर जामुंफोरा जाहैबाय जेरै अनदला खारि बर'नि अनदला खारि नारजि मैगं बेफोरबायदि बिदिनो दोङो अनदला फाख ख्रि अनला मि खि
खोना नोंथाङा?